अ नोंथां खोनादों ना ओ मा खालामदोंमोन नोंथालाय?
ओ जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायना दं।
अ नोंथांमोना न'आवहाय मा मा जुनारफोर दं जिब जुनारफोर
जोंहाय न'आव द इसिबां जुनारफोर गैया सैमा अमा आमफाय मोसौ दङ आमफफ्राय बोरमाफोर दङ।
अ होमबा नोंथांमोननाव जे सैमा अमा दं होनदों नोंथां? खोनाबाय होमबा नोंथाङा आंनो बे जुनारफोरनि बागै एसे फोरमायनानै खिन्थाहरदो।
सैमायाथ' जाहाना ओ जागोन फोरमायनोसै आङो। सैमायाथ जाहाना ओरैनो लकेल सैमा उम ओ बे जेरै गामि एरियाफ्राव मोनोना बिदि सैमा
औ।
सैमा बेलाथि नङा स जों बेखौ आबाद लानायावथ ज जेबो नाङा न'नि ओ-ओंखामखौ ओ-ओंखामजों जायो। आरो इसिबां बे-बेदर फिसाबो बायनाङा। मालाबा ओंखामजों ओंख्रिजों लगायनो हाबानो जायो बियो ओ सो-सैमाया एसेबां माने गिदिरबो जाया आरो फि फिसाबो जाया एसे-एसे जखानियानो एसे जखानि ओमफ्राय सैमाया ज हा
सैमाया जेनेबा मा जायो जेनेबा बिदिनो मा बायदि खामानि मावो बेफोर नि बागैसो खिथा दो?
सैनायाथ' ओरैनोथ' जोङो मानसिया माखौनो जायो बेखौनो जायो ओंखाम जायो जोंना ओंखाम आरो बिदिनो सम समबो बेदरफोर लगायनो नायायो मेथाइ बिस्कुटफोर जायो ओ बेबो जायो आरो ओ एयो बिदिनो माखासे ओ दाव हनाय माखासे खामानिफ्राव बिराद मते मदद होयो आरो दा हनाय मा मोनसे सिखार खालामनायफ्राव बिराद मदद होयो स' बिनिखायनो बिराद गोनांथार सैमाया आरो आह मावजियाथ इसेबां गोनांथि गैया अबेस होमबाबो अननानै माउजिखौ फिसिनाय जादों बिदिनो लो-लोगोआव मानोना बिराद अन्थाव थाव नुयोना माउजि खौबो फिसिनो ओंखायनो माउजिखौ फिनाय जादों। ए बेबो लकेल मावजियानो न'आव फिसिनाय बेबो जों जेखौ जायो बेखौनो जायो ओंखाम ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय मेथाइ फोर जायो आरो नाफोर मालाबा मोनोबा नाफोर लगायना होयो। एसे आरो नों फियोबा गुबु गुबुननि बेलाथिस सैमा फोर फिनो हागोन जेनेबा ल सा फिनो बायोबा बाट बेखौ फिसियोबा नोङो एसे फैसा खरस खालाम नांगोन आरो। मानो होनोबा बिसोरथ' लकेल सैमा फोरबायदि जानो हायाना इसोरो सामफ्रामबो बेदर फिसा आरो माखासे मुलि फोरबो जा जाबाय जानानै गेजेर गेजेर होमबासो इसोरखौ फोथां हागोन आरो फेदेरनो हागोन ओ नङाबाथ' एसे खस्थ'आनो जायो फेदेरनो। ओमफ्राय ओरै फारसेथिं बुङोबा ओ मावजि आबो बिदिनो ओ जोंहाथ' जोंहाथ' लकेल मावजिया ओंखाम ओंख्रि होबानो थायोना खिन्थु ओ ओय बायदि बेलाथि मावजि फ्राबो बिदिनो सो सैमा बायदिनो एसे खस्थ' जायो फिनो मानोना हो जाज ओ जाजा ओ जाय जाय फ्रा न'खराव एसे माने रां रुफानि एसे माने फ्रब्लेम जायो
हेल'
बिसोरो फिनो खस्थ' जायो ओ थेवब्लाबो मो मोजाङानो। गासिबो नोङो हायोबा न'खराव हायोबा मोजाङानो। दायो
नोंथाङा जुदि फि फिनो लुुबैदों फिजायो बांसिन ओ ओ लकेल सैमायाबो बिराद मोजां। ओ नोंखौ बिराद बिराद हेफाजाब होगोन हराव बिदिनो सिखाव फोर फैनायावो बिराद बिराद मोजां जायो बिदिनो नोंखौ ओ सोंनाय मानाय आरिजों नोंखौ जेनेबा थाल मोनहैयो बेजों लोगोसे बोरमा अमा दाउफ्रा फ्राबो बिराद बिराद मदद होयो नोंखौ न'खर सुंथानायाव ओ
न'खर फसंनायाव जेनेबा आ आरो गथ'फोरनि फरायनायाव। बिराद बिराद मोजां ओ मदद होयो ओमफाय औ। बेखायनो गासि खौबो लानाया बे बिराद मोजां। जायनाव न'खराव साख्रि बाख्रि गैया बिसिनिव दाउ अमा फोर बांसिन फिसिनाया बे बिराद मुलाम्फा जायो आरो इदिनो। ओ ओंखायनो जोंहाबो बेफोरखौ फैनानै दा दा न'खरखौ सुंथानो हादों आरो।
औ बिदि आरोना नोंथां।
अ बिनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनो हायो बेफोरखौ बेफोरखौ मावनानै मोजाङै मावोबा मोजाङै मुलाम्फा मोनगोन बेफोरनो। स ओमफ्राय नोंथाङा लाय बिनि बागै मा बुंनो सानो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ। नंगौ नोंथां जेनेबा नोंथाङा जे दानि नंगौ खौनो बुंलांदों। जेनेबा माउजि सैमा फोर थायोब्ला माने न'खरा एसे मोजां जायो साबस्रां ङो माने बिसोर थाबाथाय गोबां माने गाज्रि माबाफोरा खारो आरो ना नोंथां जेनेबा न'फोराव सैमा मासे नङाखि मानैया थाथार नांगौ जाह जाहाथे जेनेबा जोंनि न' आवथ' बबेबा समावहाय जों गासिबो न'खर सेयैनो सुबुंफोरा गैया जायोना बबेबा समाव होमबा बिसोर गैयि समावथ' जोंनि न'खरनिनो थाखाय जिखुनु सोरबाथ' थाथारनांगोन जागोन ना नोंथां होमबा सैमाफोरा जोंनि न'खौ नेनानै होयो आरोना नोंथां सोरबा सिनायै मानसि फैयोब्ला बिसोर सोङो बिदिनो सोरखौबा अरनो हो होसोगोन बिदिनो माने सिखावफोर फैयोब्लाबो मोजां जायो आरोना सैमाफोरा माने सिखावफोर जेनेबा न'खौ सिकिउरिटि बाइदि बेंखेनायाव माने मदद खालामो आरोना नोंथां आरो मावजि होनोब्ला मावजिआबो जोबोर मोजां खामानि मावो बिदिनो जोंनि न'आव थानाय गोबां जेनेबा थायो एन्जर जिबौ बायदि बायदिसिना फैयो न'फोराव खम खम सम सम हाबफैलाबायो इ सिं इ सिं बेफोरखौ माने म मावजि थायोब्ला एसे नायो आर ना मजिया एन्जरफोरबाबो माने एन्जरफोरखौ होसोनानै हमनानै अरथारना गारो जेनेबा एन्जराथ' आजिखालि गोबां बेराम बायदि रोखोमनि बेराम सोमजिहोयो जोंनि जेनेबा जानाय आदारफोरखौ एन्जरा हाबदेरनानै जाख'नानै गालाङोब्ला जों बे आदारखौ ज ब हनिायनो जेबा माव गाहाय बेफोरखौ माबानायाव एसे मदद होयो आरोोना खायसे न'रफ्रा जेनेबा मावजि खौ बिदिनो ना न'आव जानो दोनफैनाय ना बेदर जायो मायो सिखावसो जायो म होननानै माने मोजां मोना फिनो खिन्थु माने बेफोर नोंथां गाव गावनि सायावसो माने गाव गाव जानाय आदारखौ थाल लानानै दोननो रोङियावसो मावजिफ्राबो बेफोरखौ माबानो बारसिननानै जायो आरो ना नोंथां बेनिखायनो मावजि सैमायाथ' न'आव थाथारनांगौ बायदियानो आंनि थाखायब्ला मानो होनोब्ला बिसोरबो गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि न'खर न'खर फिजानाय माने मोनसे न'आव फिसिग्रा फिसिजाग्रा जुनार एबा जि फनानै मिथिजाबोनाय ना नोंथां ओंखायनो माने बेफोरखौ फिथारनांगौ आरोना नोंथांा मासेबाबो न'ासे मानैबाबो न'आव लाखिथारगौ जु जोंनो बिदि नाङाबा उन समावहाय बेफोर जुनारफोराबो गोमालांनो हागौ न समजों लोगोसे जाहाथे माने बेफोर जुनारफोराबो थाबाय थायो जुनाव जेरै दा दं बेबायदिनो बेनिखायनो माने बेफोर जुनारफोरखौ एनाय अनागारि खालामनानै होखार न'निफ्राय होखारा जासे माने जों बेसोरखौबो माने आरामै जोथोन लानांगौ आरो नांगौ नांगौ बादि नोंथां औ नोंथ सिां होमबा एसेां मोसा हेल' हेल'
औ औ थमल
खोनायाख नामा होनदों
हा
खोनया
ननााखाय
खोनाबाय होमबा नोंसोर मोसौ दं नामा होनदां
औ मोसौ दंनाया जाहानाव
हबा मोसौनि बागै एसे खिथादो दे
अ जोंहाथ' मोसौआ न'आव बारा गैया मानिसल' दङ बिदिनो मोसौ मासेया मोसौ मोसौ दाम्ब्रि मासेया मासेया बेनि फिसा स' बे बेखौनो जोंहा न'आव ओरैनो गाइखेर लोंनो आन्था लादो आरो बाखि दंमोन सिगां दामब्रा मानि दंमोन बेखौ फानजोबबाय दायो दा बेनोसै आरो जोंहाना मोसौआ बेओफ्रायखौ दाथ' बियो गाइखेरा खामानि बिरादनो बिदिनो लोंनायाव
औ जोंनाबो जोंनाबो मोसौ दं नोंथां बिदिनो माथामसो दं दामब्रि मासे आरो हालुवा मानै जेनेबा दामब्रिखौ गायखेर लोंनो लाना दोन्दों माय मोसौ गायखौ ओमफाय मानैया बिदिनो दै दैज्लां सम बा बिदिनो मैगं बारि बागानाव मैगं गायनो थाखायब्ला माने हालौवनांगौ जायोना बे समावहाय माने मोननो थाखाय बेफोरखौ माबाना दोनदों आरो फिसिनानै दोनदों माने जुनारफोरा गासिबो रोखोमनि जुनारफोर थानाया मोजांथारलै न'फोराव माने नोंथां माने थाथारनांगौ आरोना मोजां नुयो बिदिब्ला अ मालाय फिसिगोन ना फिसिया नोंस्रा
अमा जोंहा फिदोंमोन खिन्थु बेमार जानानै गैला थैबाय।
अह
औ।
मा मा औ जोंहाबो दङ मानैसो माने मानै फिनानै दोनदों माने अमा अमा फिनानैबो जों रां आरजिनो हायोना न'खरनि नांगौ माने खौ सुफुंनो हायो अमा फाननानैबाबो आरो अमा बेदरा जानोबो जोबोद गोथाव गोथाव बिनिखायनो माने जोंहाबो न'आव फिसिनानै दोनदों बिमाया बिदिनो अमानो थ' जों आरो इसिबां बेसेन गोसा आदारबो जाग्राबो होलायलाय नङाना बिदिनो गुन्दै थास' रुना होनाय अफ्रि बायदिजोंनो अमाया देरो बेफोरखौ जानानैनो बेनिखायनो माने अमा फिसिनायाबो मोजाङानो आरोना फिनांगौ औ नोंथां।
होमबाथ' नोंथां थाइमाबो जाबाय होनबा
औ दे नोंथां औ दे उनाव रायलायफिनसै नोंथां
ओ दे दे।
अह